खोनादों औ बिदिबा जों दा आ एसे जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा औ जोंनि बर' हारि मु होनब्लाथ' जोंहा नै जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोर माइ गायनाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुव जायो
औ
दा जों बे बायदिसिना रोखोमनि हारिमु दं जोंहा जोंनि बर' माहारियाव दा बेबायदिनो जोङो जोंनि जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा आग जुफोर बेबोथ' मोनसे जोंनि हारिमुवानो बेनि जोंबे दामग्रा देग्रा बे आगजुफोरखौ जों माब्रै बानायो आरो बानायनायजों लोगोसे जों बेखौ माबोरै दामनाय जायो एसे बेनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां औ अब्ला नोंथाङा एसे बुंना होदो जे मा मा दङ बर'नि दामजु आरो जेनेबा माब्रै बानायो बेखौ एसे नोंथाङा बुंना बुंना होदो
नंगौ नोंथां दा जोंहा गुबैयै बर'नि दामग्रा आगजुफोर होनोबाथ' जों ओ खाम जेरै खाम सिफुं सेरजा गंगोना
उम
था बेफोरखौनो बुङा होम्बा
औ सेरजा
सेरजा थाबाय दा जोंनि आर्ट खामखौ माबोरै बानायो होननोबा दा दामनोबो जोंहा गोबां रोखोमनि दामग्रा दामनाय दङ बेफोरखौ जाहैबाय नोंथाङा ओरै खेराइनि दामनाय सिगांग्रो जों खाम दाम नाय होनोबाथ' जों खेराइ फुजानिफ्रायनो ओंखारबोनाय दामग्रा देग्राफोरा खेराइनि दामनाय बै सागुनि दामो आरो मिथिंनि नोंथाङा मोसाग्लांनाय होनना बुङोना? बेफोरनिबो दामनाय जायो बिजों फ साग्लांनाय दामनाय आलदा आलदा जायो आरोना ओ दामनाय जिथु बा आर जोंहा गोमनायफ्रा औ रिंखांनायफ्रा बा जोंहा जाय ख गुबुं स्केल होनना बुङो इंराजियाव बा सुरफ्रा आलदा आलदा जायो आरो जेरै खेराइनि दामनाया आलादा जागोन आरो बिदि बैस सागुनिया आलदा
औ
आरो बेबादिनो मोसाग्लांनायनि आलदा आरो बिथिं सि सिख्ला मोसानाय दङ आरो बागुरुम्बा मोसानायनिया आलदा जायो गासिनियाबबो आलदा-आलदा दामनाय जायो आरोना बेबायदिनो सिफुंनायावबो बेबाय बिदिनो आ फुंनियाबो बागुरुमबानिया आलादा बैसागुनिया आलदा गोबां रोखोमनि दामनाय बेबायदि सुर दं आरो सिफुंजों आरो सिफुंखौ दामनोथ गोबां ओ हां गोलाव जानांगौ मानसिफ्रा जोङो फुंखौ जों माबोरै बानायो होनोबा जोंहा औवानि बे औवा फिसाखौ मोना औवा फिसा औ बे औवा फिसानि बनायनाय जायो आरो ना बेखौ एसे गोबा जा औ बिजौ औ औवा बिजौजोंबो बानाय बा फिसा औवा खेल होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव। बे औवाखौ बेनिफ्राय बानायनाय जायो। आरो एसे गोबा जायो बे औवाया।
औ गुदुंङा ब्रं गुदुङा ब्रं ब्रं जाब
औ ब्रं ब्रं जायो औ दा जों बेखौ बानायनो होनोबा जोंहा बेहाय ओ बर'नि गुबै ओ सिफुङा एसे गोलाव जायो आरो। गोलाव ओ आलदाफोरना थ' आलदा होरैनायाबो आलदा। दस्रा राय बा आलदा जायगानि सिफुंफ्रा गुसुं गुसुंबो जायो। नाथाय जोंनिया गोलाव जायो बर'नि सिफुंङा। बे गोलाव बा जोंना गुबैयै जोंनिया ओ गरंबा थायो आरो गुदुङा।
औ।
औ बे गरंबाखौनो बे मोनबा गुरुं गुदुंखौनो बाहायो आरो। दामनायावहाय नाथाय ओरै ओ एक दम गाहायथारावहा सिफुंनि गाहायावहा बेहाय आलदा रोखोमनि गुदुं मोनब्रै मोनबा ओ मोननै ना मोनथाम गुदुं सु सुफुंना लायो खेबसेयावनो आरो ना। बेखौ बार थांनो थाखायसो बाहायो नाथाय बेखौ बाहायनाय जाया रासि लिं बाहायनाय जाया। बेबायदि सिफुंखौ दामनाय जायो। बा सिफुं सुनाय जायो आरो। बाय बेबायदिनो खामखौबो जों बिदिनो दामो ओ गोबां रोखोम दामनाय दं। आरो खौ बानायनाया जाहैबाय ओ जोंहा दंफांखौ दाननानै दंफांखौ एसे खामनि ओ जेसेबां गोलाव खाम नांगौ नोंथांनो बेबायदि जखानि बेखौ हास'यो आरो दंफांखौ। हास'नानै बे दंफांनि सिङावहा बे खौ खलं खाजोबना लायो। गुदुं खामो। साफा खालामनानै ओमफाय उनाव सान्दुुंआव फोरानो। सान्दुंआव फोराना एसे बेनि गिलिरा खमायदोंबा। जों बेखौ मोजाङै सा फा खालामो आरो। दुम ओ। ओ सिखाफोरजों जों सोयो। बा ओ बायदिसिना रोखोमनि आ गुदं सोआ दंफां माबाग्रा। सैग्रा बा गोबा खालामग्रा। जेरै औ बायथालि। होनना बुङो जोंथिं। जोंनि ओनसोलाव। बै फोरखौ बा बाहायो बा बेबायदि बाहायनानै बेखौ। ओ‌ गुदुंखौ सुफुंजोबो आरोना सुफुंजोबनानै उनावहा मोजां साफा खालामनानै बेहाय कालार होनाय जायो गाब। गाब होनाय जायो। गोसोम गाब होयो। बेबायदि आरो बे गाबखौ टिभिंजों ना माजों मासो होयो आं खोनादोंमोन। नाथाय बेसेबां सैथो। आंबो। ओ बिनि। औ नङा आरोना आंबो मोनथिजोबा। ओमफाय बिनि उनावहाय बेहाय जिथुबा दामनो थाखाय जों बाहायो बेखौ जाबाय जिब जुनारनि बिगुरखौ बाहायो आरो ना औ बिगुरखौ बिहाय जों मोजाङै आथा आथाफोरजों सिथाबो आरो खायो आरो मोजाङै बे बिगुर बिगुरजोंनो जोंनारनि बिगुरजोंनो बोरमा खरनि बिगुर बिबादि मोजां खानानै ओ बेखौ गोसा खानानै गोरा खानानै ओरैहाय बेदिबा जों खामनि दामनो बे गोमखांनायनि जायगायावहा जों मा होयो बे सिबिं सिबिंनि माबा होयो सावना होयो नामा सिबिंखौ बेबादि होनानै जों बेखौ दामो आरो गोमखाङो आरोना खामा दा बेबायदिनो जोंनियाव आरो बायदि रोखोमनि दामग्रा आगजुफोर दं बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा
औ जागोन जेरै ओ नोंथां बुंबाय खाम बा सिफुंनि बागै आं एसे सेरजा आरो गुबुन दामजुफोरनि बागै एसे बुंनो सानदों जेरै जोंहा दंबावो औ सेरजा सेरजा होनोब्ला सेरजाया मोनसे माने बेयो ओ बिदिनो जोङो बर'फोरनि बा माने जोंनि हारिनि बेखौ जोङो ओ वेस्टार्न बा इंराजि जोङो जे दामजुफोर दङ बेयाव भायलिन होननाय दं मोनसे दा बेखौ जोङो बेजोंबो जोङो रुजुनो हायो नाथाय जोंनि सेरजायावहाय जोंना दिरुङा मोनब्रैल' थायो ओमफ्राय बेखौ बेनि टिउनाबो बारा बुरजा गैया जोङो बे सारे गामा पा बेनिफ्रायनो जोङो जोंनि सुरखौ बा बर' ओ मेथाइफोरनि सुरखौ बिनिफ्रायनो जोङो लानो हायो ओमफ्राय बिदिनो जोङो दंफांखौनो बाहायनाय जायो सेरजा बानायनायाव जेरै जोङो दंफां ओ एसे गोरा जे दंफाङा गावनो गोरलै नङा जेरै सालफोरखौ बारा बाहायनाय नोवा बे एसे गिलिर जायो नालाय नाथाय गुबुन दंफांफोरखौ जों बाहायनाय नुयो आरो बिदिनो बिनि महर होनो थाखाय जोङो बेखौ बिदिनो गोबां आगजु बाहायनानै बेखौ जोङो महर होनाय जायो जोङो खौ एसे दाननानै दं फांखौ दाननानै बेयाव एसे गेजेराव गुदुं बानायनानै जे बेयाव जोङो दिरुंखौ सोमावबा बा दामबा बेनि दिरुं मावनायजों बै देंखो बा मिउजिक बेयो ओंखारबोनो हानाय दा बिब्दिनो बेयो जोंना दोंब्रै दिरुं दोंब्रै थायो सेरजायाव आरो बेखौ दामनो थाखाय ज औ बिदिनो े दंफां बा औवानिफ्राय औवाखौ फेदेमनानै जों बेयाव दिरुं खानाय जायो बे दिरुंजों दिरुं हुथ्रुदलायनायावनो जोङो बे सेरजानि देंखोखौ मोननो थाङो आरो
औ
सेरजानि देंखोआ एसे खोनायोब्ला मोजां गोसो होनानै खोनायोब्ला बे एसे दुखुनिबो जायो आरो माने जोङो बेजों गोबां जोङो रुजुनानै लानो हायो आरो जोङो सेरजानि देंखोआव जोङो माने मिलौ हाबनानै बा जोंनि साननायफ्रा बेयाव गग'लांनो हमो आरो बिदिनो बर' हारिनि दामजु होनोबा आरो दंबावो जोंहा जथा बा थरखा बिदिनो जथाया जाबाय बिदिनो जोङो बियो ख्रिं ख्रिं गाबो आरो बेयो जथाया एसे थिं थिं गाबो बिदिनो थिंनि साउड खोनायो बेयाव जोङो लहा बा लहाखौनो बाहायनाय जायो लहाखौ महर होनानै बिदिनो जोंना जाबख्रिं जाबख्रिं बाददिनो बिनि गोमनायाबो ख्रिं ख्रिं गोमो बेनिखायनो जाबफ्रिंखौबो जाबफ्रिं होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा थरखा बेखौ जोङो औवाखौ दाननानै बेयाव बेखौ सिनखावनानै एसे गाहायाव जे एसे जायगा होनाय जायो जेखौ जोङो दामजाबबा बिनि देंखोआ ओंखारो दा बिदिनो सेरजा बा सिफुंनि देंखोआ जे मोनसे डस्टिंट बा मोनसे बेलेग मिलौ हफ औ मेंेंखो होयो बिदिनो सेरजा बिदिनो थरखा आरो खामाबो एसे गोगोम गोमसारनाय देंखो होयो आरो दा बिदिनो नोंथां नोंथां बुंनाय माखासे दामजुफोर आरो आं बुंनाय माखासे दामजुफोरखौ लानानैनो जोंनि गोबां बर' मेथाइफोरा सुजु जायो
नांगौ
औ
सेरजा बुंब्लाथ' नोंथां जों सेरजा दामनो गोरों जोबोद गोरों जों गोदोनि जों सल'फोराव फरायना मोनबोनाय सान्द बावदियानि मुंखौ जों मखरथारनांगोन नङा होमबा औ बिथाङा सेरजा दामनानैनो बिथाङा दैमानि दै खौ बोहैफिन होनो ह हादोंमोन आरो ना बे सल'खौ नोंथांामोन थिखागौ जानांगौ बिथांमोना बादारिमोन दंफां दान दानदों थांदोंमोन हाग्रायाव ओमफ्राय हालायफोरखौ खोरसि खालाय सुथाफोरखौ बिथाङा दैयाव सोमना होनायावहा दैसायाव सोमनायाव दै फिानि बे जाय देबि थायो आइ दैसाया बियो बोराबनानै दैखौ रानलांहोयो आरो ना ओमफ्राय उनाव बिथाङा सेरजा दाम फनानै गोबां ग ग ग गगलिंग बेबायदि दामनानै मिलौ हाब होनानै बे दैमानिया बिमाखौ दैमा बिमाखौ बिथाङा ओ फुस्लायफिनो आरो मिलौहाब होयो ओमफ्राय बे दै खौ बोहैहोफिनो बेबायदि सल' दं आरो ना सेरजाया ओरैबायदि मिलुहाबनाया देंखो मोनो आरोना सेरजाजों बेबायदिनो दा जोंहा समा जाबाय
औ औ नोंथां औ जागोन दे औ